हेलौ
औ औ नोंथां।
अ नों मा खालामगासिनो दं नोंथां?
औ आं दासान्दि ओरैनो दंङ नोंथां जिरायनानै दंगासिनो।
औ ओ नोंथांङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना नोंथां? एसे सोंथि सोंनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां
औ सोंनो हागोन।
ओ बे सों थियानो जाहैबाय ओ बर' समाजावहाय बर' अ बा बर' हारिया माबादियै गोथां मैगंखौ ओ जायो बा गोथां मैगं जानायनि एस बागै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथांङा?
औ हागोन नोंथां हागोन। ओ गोथां मैगं होननानै बुंङोब्लाथ' जों मोनथिखायोआनो जेरैबायदिहाय लाइ लाफा
उम फाथो जेरैबायदि ओ बुथा खुथ्रा बेफोरबो गोग्लैयो नंङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
ओ गोथां मैगं होननानै बुंङोब्ला जोंङो बांसिनानो गोथां मैगं गोथां गोथां मैगंखौहाय जोंङो ओ गोजां बोथोरनि समाव बांसिनानो मोनो आरो
ओ गरम बोथोरनि समावबो मोनो गायो जेनेबा थेवबो ओ गोजां बोथोरावहाय एसे बारा जायो आरो गोथां मैगंफोरा बेहाय गो-गोजां बोथोरा ओ गोथां मैगंनि सिजोन जायो आरो बेवहाय जोंङो गोबां जेरै लाइ लाफा बायदिसिना बेफोरखौ फोनो हायो। जों
औ औ
औ
औ